नोंथां औ खोनागासिनो नोंथां खोनादों।
औ होमबा नोंथां जोंहा मोनसे आयदानि सायाव रायलायनि सावरायनि।
औ जागोन दे नोंथां जागोन।
औ जाय माने जोंहा बर'फ्रा मा मा गानो जोमो नङा होमबा? ओ गाननाय-जोमनाय। जायनाखि ट्रेडिसनेल बेखौ रायलायनि जोंहा।
जागोन दे नोंथां।
औ होमबा नोंथां बेरैहाय माने ओ जोंहा मिथिंगाजों थाफानाय हिसाबै नङा होमबा जों मिथिंगानि गेजेर गेजेर बांसिन थायो बर'फोरा नङा होमबा।
नोंगौ नोंथां।
दा बे मिथिंगाखौनो नोजोर होनानै आरो मिथिंगाजोंनो गेलेबोनानै बे मिथिंगानि गेजेर गेजेर थाबोनानै। मिथिंगानि माखासे जायनाखि समायना-रमायना नुनाय। दा बेफोरखौ जोङो माने जोंनि गाननाय-जोमनायाव गाबहोयो आरो।
नंगौ नोंथां नोंगौ सैथो।
औ। दा जोंहा बहुद गाब दङ माने गोमो गोथां नङा होमबा? फान्थाव रं फान्थाव गाब नङा होमबा? फारौ मेगन ओमफाय मा होनो बेखौ ओ जारेम नङा होमबा बुहुत माने जोंहा माने जेसेबां ओ रं दङ' नङा होमबा जेसेबां गाब दङ बेफोरखौ जों मिथिंगानिफ्रायनो लाजोबनाय।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
दा बेफोरखौ जोंहा माहाय माहाय होयो होमबा जोंहा ओ जेनाखि गाननाय-जोमनाय गामसा होन आर'नाइ होन नङा होमबा ओमफाय दख'ना होन ब्लाउस होन जोमग्रा होन दा बेनो नङा होमबा जोंना मेन गाननाय-जोमनाया।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
बेफोराव जोंहा गुबुन गुबुन गाब होयो आरो ओमफाय बे गाप फुर गाप फोरखौ नाय माबानानै बे गाबफोरजोंबो आरोबाव समायना रबा सिनायसिम खालामनो थाखाय जोंहा मा माखासे ओ मा होनो बिदिखौ आगरबो एरो।
औ नोंथां नों
दा बे आगरफोरा जाहैबाय फारौ मेगन आ हाजो हाजोनि महर नङा होमबा सिखिरि महर माने बेफोर बहुद माने ओ मा दङ होनो बेखौ ओ
आगत दं औ
आगर दं‌ बुहुद माने बुंसनो हाया आरो आगर फोरखौ आं हाजो आगर नो मा मा आगरनो माने बुहुत दङ माने जायनाखि ओ आइजोफोर नङा होमबा गानो जोमो बिसोर बांसिन मिथियो नङा होमबा? औ दा बाहाय बेनो आरो जोंना ओ बोथोर नायै बोथोरबो गाननाय जोमनाय जायो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
रोखोम जोंहा हाबा हुखायाव गुबुन गुबुन गानो नङा होमबा? ओ आइजोफोरा आलदा गानो हौवाफोरा आलदा गानो। औ ओमफ्राय जोंहा बैसागु बोथोर सफैबा गुबुन गाननाय जोमनाय जायो। आमफाय बिदिनो बिदिनो माबाफोर फुजाफोर माबाफोर फोरबोफोर जायोबा गुबुन गुबुन गानो नङा ओमबा? ओमफाय माहायबा थांनो आलासि-आलासि जाहैनो बिदिबा आलादा गानो माने गाननाय जोमनाया माने जोंहा बहुत रोखोमनि थायो। जायगा बाय जायगा गानो औ जायगा बाय जायगा गुबुन गुबुन गाननाय थायो आरो। आमफाय जोंना बांसिन ओ दख'नाखौनो गानना थानाय नुयो नङा ओमबा? ओ बर' आ बर' आइजोफोरखौ दा बर ओ बर हौवाफोरखौबो जोंहा गामसा गाननानै थाबाय थानाय नुयो गामि ओनसोलफोराव नङा ओमबा? आमफाय जोंहा गुबुन गुबुन दङ जेनेबा बाक्सा उदालगुरि होन बेजों एसे आ गोदोनिफायनो जलंगानाबो बोरैबा होननायोना मोनसे ओरै ओ गोलाव बिदि गाननानै थायो बिसोरो बांसिन नङा होमबा? आमफाय हाबा हुखाबा दख'ना गानो बिसोरबो।
नंगौ नोंथां।
गवालपारा साइदजोंबो जोंहा ओरै माबाफोर दङ आ राभाफोर दङ नङा ओमबा? बिसोरबो जोंनि बर' दख'नाखौ गाननानै थानाय नुयो जों। एखमबा लामाजों थाङोबा नङा ओमबा औ दा गाननाय जोमनाया बेनो आरो जोंना माने ओ गाननाय जोमनायखौ जों गोदो बांसिन बायानोमोन नङा ओमबा गाननाय जोमनाय जोंना न'वावनो दाना न'वावनो बानायनानै न'वावनो जोंहा साल खुन्था दङ नङा ओमबा सालखुन्था न'वावनो सि सोङो नङा होमबा न'वावनो सि सोंनानै न'वावनो खुन्दुं बरननानै माने जोंहाथ' नोंथाङा मिथिखागौ जोंनो मोनसे एम्फौ फिसियो न ङा मोसा जायनिखौ होनो इन्दि एम्फौ दा गोदोहाय माने जेब्ला जोङा खुन्दुं बायदिसिना मोनामोन बे इन्दि एम्फौनिफ्रायनो इन्दि एम्फौखौ फिसिनानै बिनिफ्राय बिनि फिथोबनिफ्राय खुन्दुं बरननानै बेजोंनो जोंहा सि जोम दायोमोन आरो गोदो बेसेनाबो गैयामोन बांद्राय नङा ओमबा बे इन्दि इन्दि सि बिनि बेसेना दाथ' नोङो दाथ' नोङो दख'ना मोनसे इन्दि इन्दि जिनि दख'ना मोनसे बायनांगौबा नोङो दा आजिखालि दुइ हाजार तिन हाजार लायो। मोनसेयावनो एखमबा आथार' हाजार बिदि माने बेसेना बिराद बांबाय आरो मोननो थांला नालाय नङा ओमबा ओमफ्राय दा जोंहा बेनो माने ओ न'वाव दानायफोरखौ बांद्राय न'वावनो न'वाव दानायखौ न'वावनो गानग्रा जाबाय बांद्राय ओ ओ माबानाय सि जोम दानो दाला नङामबा बयबो बेस्थ' जाजोब्बाय नालाय ओमफ्राय दा जोंहा बांसिन बाजारफोरनिबो नुनो मोनो गानाय जोमनायखौ नङ ओमबा बाजारनिफ्राय जोंना लरेक्स लरेक्स नामा ओरैबा होनोमोनलाय
औ नोंथां अ बेनो
बोजों ख्लाब माख्लाब गानग्राबो ओंखारबाय नङा ओमबा
नंगौ नोंथां नंगौ।
जोंहा माने ओ माखासे सोलाय सोल' माने दावगाफुनाय माबाजों माने सोलायबोगासिनो दं आरो बहुतनो गाननाय जोमनायाबो नङा होमबा जोंख्लाब माख्लाब गाननाय नो ओरै माबाबाय माने जोंहा गोदो थान्दा थान्दा गानोमोन न'आव दानाय सिफोर नङा होमबा दाना जोंख्लाब माख्लाबा जोंना गोलोम बोथोरावबो गाननो खस्थ' जायोनो नङा होमबा माने गावबागाव सुबिदायै गावबा गाव गाननाय जोमनाय गानो आरो दानि जुगाव
नांगौ नोंथां
नोंथां थ खोन्था बोबाय आं बे हाबा हुखाब बाराव आलदा गानो नङा होमबा गाननाय जोमनाया बोथोर लायै बोथोर फोरबो लायै फोरबो जोंहा गाननाय जोमनाय दंखायो नङा होमबा दा बेफोरखौ जोंहा मिथिंगानि गाब होनानै जोङो गानो नङा होनबा समायना रमायना नुयो नङा होमबा माने जे बोथोराव जे समायो बेखौ गानो आरो दा नोंथाङाबो एसे खोन्थाहरदो दे गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै औ नोंथां
बेफोरो एखेबारे माने गुबुन हारिफोरजों एसे आलादा नुखायो एसेब्लाबो जोंनि गाननायनि टेकनिकफोराबो एसे दसारा खा आदबफोराबो मारै मारै थेबनांगौ बोरै बोरै मा नांगौ बेफोर एसे आलादा जाखायो दा जोंहाथ' बर' हारि हिसाबै गाव गावनि जेनाखि दानाय लुनाय बेफोर दंजोबखायो नालाय जोंहा गावनो जेबोनाखि मेचिन बाहायालासे जोङो जायनाखि हाग्रायाव मोननाय जेनाखि औवा बा दंफां बैफोरनिना माखासे माबाफोर दालाय दासा बेफोरजों औवा बे बेफोरखौ लोगो नांनानै जोङो मोनसे जि जि दानो थाखाय जोङो माबा फैयो आरो बेखौ गायसनना लायो नङा होनबा नोंथां दोखिनि बेहाय जि दानो। मा मा आगजुफोर नांगौ बेखौ जों गावनि आखायजोंनो। बानायनानै लायो बेयाव जोङो माने खुनु हाथाय बाजारनिफ्राय जों मेसिनफोरनि माबाफोरखौ मुवा बेसाद बायना लाबोआ। जोंखौ गावनि आखाइजोंनो बानायजोबो बिनि उनाव जोङो। जिखौ सोंनानै जोङो। थोरनानै आरो जों बेखौ माबायो आरो जानाय जायो दख'नाफोरखौ। बेयावनो जोङो दख'ना गामसा लोगोसे आर'नाइ बिदिनो दानाय जायो आरो बायदि। बिदि मिथिंगा। दानि महर नुथाइ महरफोरखौ लानानै माने आगर एरखाङो आरो जोंनि बर'नि आइजोफोरा नाडा़ होनबा नोंथां। जेरै नोंथाङा बुंलायनाय बिदि हाजो आगरनो बेफोरबायदिनो बायदि बायदि जेरै नोंथाङा मख'लांदों बेफोरो आगरफोरनि मुंखौ। बेफोरबायदिखौनो माने एरखाङो आरो नोंथां मिथिंगानि जेनाखि समायना महरखौ नायनानै जोंनि बर' आइजोफोरा गाब होयो गोमो गोथां गोजा गुफुर गोसोम नङा होनबा नोंथां
औ औ नोंथां ओ
दा बिदिनो जोंहा थाइसेबो बेसेन नाङालासो जोङो बे बेखौथ' बिदिनो माने जिखौ दानानै गानो गोदोनिफ्रायनो। नाथाय आथिखाल मुगायाव जोङो नोजोर होयोबा नुयो नोंथां जोंनि जेनाखि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर बिथांमोना गुबुन जेनाखि सोनाबारि ओनसोलनि जेनाखि गाननाय जोमनाय माखासे फेसन बेखौहाय मानिे बोजबना लानायखौ जों नुनो मोनदों। गावनि बर'नि आंगो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय दख'नाखौ गारनानै नडा होनबा' नोंथां। गोबां माने जों बेफोरखौ बोजबना लानायखौ जों नुनो मोनदों। जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ दा बेफोरबायदिनि थाखायनो जोंहा बर' हारिनि जेनाखि दानाय जि दख'ना गामसा। बेफोरबायदिया लासै लासैनो एसे खम जालांनो हमदों माने गोबाङानो खम जालांबाय नङा हो बां नोंथां
औ नोंथां
सोरांबानो फुंनि द' बा स्नि बाजिबानो जोंहा साल नाखि थादनि जेनाखि थां थुं जि दानायनि मानि माबाखौ खोना नो मोनोमोन आरो नङा होमबा नोंथां आवाजफोरखौ दा बिदिनो जोंनि जेनाखि आथिखालाव जों फुङावहाय सिरि मोनबाबो जों बेफोरबायदि जेबो खोनानो मोनला आरो नोंथां।
औ नोंथां
समाव जोबोद समायनामोन जोंनि जेनाखि दानाय लुनाय बेफोरबायदि माबानाया। खामानिफोरा जोङो गावनो बानायना गाननाय मानाय हिसाबै जोंहा जोबोद। माने गोग्गाथावबोमोन आरो नोंथां दानाथ' आथिखालनि सुबुंफोरा लाइमोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा बेफोरबायदिखौ बुजिनो मोनला बेवाय बिसि बां जोंनि हारिमुजों सोमोन्दो दं बेफोरखौ बिथांमोना माबानो हाला आरो ना नोंथां दानाय लुनाया। बे हारिमुजों बेसेबां सोमोन्दो थायो बेखौ बिसोर बुजि नो मोनला आथिखालनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दा जोंहा बेनो आरो दुखुनां दुखुनांथाव बाथ्राया। थेवबो जोङो आथिखालाव नुदों गामि ओनसोलफोराव गोबां हिसानसालि बानायनानै माने जायखौ जों उइबिंफोर होनना मोनथियो नङा होमबा नोंथां। बेफोरबायदि हिसानसालि खुलिनानै जोङो गामि खाथि खाथिनि माबा गुबुन गुबुन जायगाफोरनि बर' आइजोफोरखौ लाबोनानै बैफोरबायदिनाखि हिसानसालि। लियावहाय माने बिथांमोनखौ रां इसे दान-दानफायाव एसे एनै रां होनानै माने ओ दाहोनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ औ नोंथां दा नोंथांनो मोनसे खोन्थानो सानो आरो आं ओ माने जोंहा बे गाननाय जोमनायनि गेजेरावहाय मोनसे बिराद माने सिनायथि गोनां मोनसे जोंहा बुस्थु दङ बेनो जाहैबाय आर'नाइ
औ नोंथां औ
बे आर'नाइखौ जोंहा मारै माने बिराद मान सनमान होयो आरो जोंना बर' बर' हारिनि आरो मोनसे ओ ओ सिनायथि आरो बियो जायनि गेजेरजों जोङो आलासि सिबिनायाव होयो नङा होमबा
औ नोंथां
आलासि बरायनाय होन आलासि सिबिनाय होन माने आरो गुबुन गुबुन जायगानि फैयोबा जोङो बे आर'नाइजोंनो जोङो फार्स्टआव बरायग्रोयो नङा होमबा
नोंगौ
औ बेखौनो बांसिन बाहायो आरो जोंहा
नोंगौ नोंथां
औ दा मोनसे बेबो मोनसे गाननाय जोमनायाव जों बांसिन आगरखौ नुनो मोनो हाजो आगर नुनो मोनो नङाबा आर'नायाव औ दा बेनो आरो जोंहा मिथिंगाजों ओ थानायखाय मिथिंगानि ओ जेनोखि नुथाय बेफोरखौनो जोंहा ओ गानै जोमो बेफोरखौ आगर' एरनानै नङा होमबा
नोंगौ नोंथां
औ होमबा नोंथां जोंना समायाबो गैला नङा होमबा औ होमबा गुबुन आयदानि सायाव गुबुन समाव लारायसैलाय नङा होमबा औ दे होमबा गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम होमबा औ दे